औ
अ औ मा जाखो नोंथाङा माने दायो फ्रि मोनबा आं बेफार फालांगिफोरनि सायाव एसे सावरायनो सान्दोंमोन आरो
औ नोंथां आं दा फ्रियैनो दं नोंथाङा सावरायनो हागोन आरोखि
औ
अ दे नोंथाङा बुंनो हासिगोनदा
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माने जों मा मा जोंनि जायगायाव ओनसोलाव मा माबायदि बेफार फालांगि मावनानै जिउ खौ दैदेन लांनो हायो
औ जोंथ गोबां बेफार फालांगि मावनो हायो मैगं थाइगंनि आं मिथिनायखिनि जाखिनि सोलियो
औ
बेनि बागै आं बुंनो थानि दा जाखिनि जोंनि इरियायाव सोलियो बेफार फालांगि आं बिनि बागै एसे
हेलौ नेटनि बिराद प्रब्लेम जादों खोनायाखै
हेलौ
खोनायाखै खोनादोंंना
औ खोनादों नोंनिखौ
नोंनिखौ मोजां खोनायाखै आङो
अ हेलौ
उम बुंलाय नोंथां खोनादों दे एबार
औ जोंनि ओनसोलाव जाखिनि मैगं मैगं ओ जोंनि ओनसोलावथ जों मैगं बेफार मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ
मैगं बेफार बेजों लोगोसे जों मैगं थाइगं फाननाय बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव ओ एसे दैब जायगा नालाय जोंनि ओनसोलाव जों ना बेफार खालामनायखौबो जों गोबां नुनो मोनो नङा नुनो मोनो आरोखि
औ
बेजों लोगोसे जों दाउ अमा बोरमा बेफार खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरोखि जोंनि बे ओनसोल एरियायाव बेजोंनो जों गोबां बर' हेलौ
हेलौ
ओ नोंथाङा खोनादोंना
ओ खोनादों बुंलाय
बा जोंनि जाखिनि ओनसोलाव मैगं थाइगं फानो माने बेफार खालामो बेजों लोगोसे दाउ अमानि बेफार खालामो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव ना ना बेफार
औ
गय गय बेफार मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि
औ
ओरैनो नोंथांमोन ओनसोलाव मा मा बुंलाय औ बुंलाय नोंथाङा
ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोर नोंथां बुंनाय बायदिनो जयो सैयो नोंथां माने
औ
ओ मैगं थाइगं
औ
औ औ
ओ बेनि अनगायैबो गयनि बेफार ओ बेफोरनो आरो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो बेनि अनगायैबो जों गोदान गोदान बेफार फालांगिनि सायावबो जों गोसो होना गो होनो नोंथां
औ औ
आ दा जेरै ओ माखासे गोदान गोदान बेफारफोर गोदानथ नङा माने ओ सोलिबायथानाय सोलिबायथानाय बेफोरखौ जों नायनो हायो जेरै
औ
औ
नाथाय जों जोंनि सायदजोंहाय
औ
ओ बेफोरबायदि आगर आगरफोर बायदि बिसिना बेफोरबायदि दामि दामि बेफारफोरखौ माने जोंनि सुबुंफोरा एसेबां मिथियाखैबो आरो गायनोबो आबादखौ मावनायखै एसेबां बेफार फालांगिखौबो ओ बेनि अनगायैबो जों